औ हेल' औ। औ नोंथांनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय बेनि फ्राय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो सोलाबगोन नामा। हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा।
खोनादों
औ जोंनि बर'फोरा गावसिनि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायखौ मारै बहननानै लायो बा दिहुननानै लायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंनि बर'फोरा दानाय लुनायखौ जिखौहाय बोरै दायो होनोब्ला जोङो दानि जुगावहाय जोङो मिसिंजों दानायखौबो नुनो मोनो आरो आगोल कोल हाइ स्टेनजों दानाय लुनायखौ नुनो मोनोमोन आरो फेशन जों दानाया बांसिन मोजां जायो आरो गाननो मोजां जायो आरो। खुन्दुंआबो मोजां जायो बेनि जोङो खुन्दुंफोराबो बेलेक बेलेक कलेजथार वान प्लाय ओमफ्राय खुन्दुं माथानि जि बेफोर बेलेग बेलेग रोखोमनि खुन्दुं लाना खुन्दुं गावबा गाव नाम थायो जोङो खुन्दुंनि हिखौहाय गाननानै मोजां मोनो। माथानिखौहाय बिदिनो जोंनिया हेसेनाव दा दा हेसेनाव दानाय आरो मिसिङाव अल दानायजों एखे जाया आरो जोङो हेसेनाव दानायखौ बांसिन मोजां मोनो गाननो। ओरै दुब दुब जायो गाननोबो बेयो मोजां जायो आखाइजों दानाय जायो नालाय जोडीं गोदी गीदाय हिसानजों दानायख नुनी मोनोमोन आरो द ज वबो हेसेनजों दानाया एसे एनै रोङो थेवबो बांसिनानो खम। खौनो जोङो नुनो मोनो। बांसिन जोङो मिसिं दो दोसो दानाय नुयो आरो। आरो जोंनि बे ओ जोंनि। ओनसोलावनो बांसिनानो दाया जों बेलेग ओ बेलेग देशनि देशनिफ्रायसो जोङो लानानै बेलेग बेलेग हादरनिफ्राय जोङो लाना फैनानै जोंनि बे बेयावहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जाय जाय हिया नख्लि बा अ खम दामि बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
जोङो लकेलखौहाय मोननो थाङा दानि जुगाव बारा। जोङो खुन्दुंनि हिखौ मोना आरो। खम दामिफोरखौसो जोङो मोनलाबायो
औ
अ नोंथाङा बेसे बेनि सायावाव सावरायना सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां! ओ जोंनिया दानायनि लुनायनि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' जोंना ओ गोदोनिफ्रायनो बा बर'फोरा ओ गावसिनि दानाय लु गाननाय जोमनाय खौ ओ गावसोरनो दानानै लाबोदों।
ओम गोदोनि समाव जोङो दानाय होनोब्लाथ' गोदोनि समाव ओ इन्दि एम्फौ फिनानै ओ एम्फौनि जि फिथोब बिनिफ्राय जोङो थावख्रि लुनानै खुन्दुं बानायनाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ-
औ बे खुन्दुंखौ जोंहा गाबहोनो थाखाय मिथिंगायावनो मोननाय ओ हाग्रानि बि फां लाइफां बिबार बेफोरबायदिजों जोङो गाबहोनाय जायोमोन आरो जेरै ओ सिलिखा फिथाइ ओ जोङो बेखौ हाथायनानै बा देग्लिनानै दैयाव- सोमना लानानै ओ मास मोनसे बा बेफोरबायदि समनि थाखाय जोङो सो खुन्दुंजों सोमनानै दोननाय जायो आरो नों थां बेनिफ्राय जोंना खुन्दुंनि गाबा जायोमोन आरो
औ
जोंनो माबादि नांगौ बेबादि जोङो गाबहोनानै लानो हायो। हायोमोन आरो नोंथां ओ
औ-
औ बेबादिनो जोंनिया ओ जि दानाय होनोब्लाथ' जोंनिया सालखुन्थिया नांथारगौ
बेवहाय जोंना गोबां आगजुफोर नांगौ जेरै- थाद, साल, गान्दै, माखु, बारलेब, खनसाद बेफोरबायदिनो बेफोरनि माखासेखौ जोङो ओ औवा बा दंफां बेफोरनिफ्राय बानायनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ
औ- बेनिफ्राय जोंना आथिखालाव जोङो ओ हाथाय बा बाजाराव मोननाय खुन्दुंफोरखौ सो बांसिन बाहायसै जेरै फाखुवा, पलेस्टार, मास्राइस, माथा बेफोरखौ जोंनिया ओ माथा खुन्दुंखौ जोङो ओ ओंखाम संनायजों फुननानै जोङो बेखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ-
औ बिनिफ्राय जोङो बेखौ जि सोंनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ जेेनथेर आरो सोरखिनि मददजों जोङो सफ्लायाव बे खुन्दुंखौ थुननानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बेनिफ्राय जोङो ओ जि सोंनो थाखाय जोंना माखासे गुवार बा गोलाव जायगानि गोनांथि जायो। ओ जोंनिया दख'ना सोंनोब्ला जायगाखौ गोलावसिन आरो गुवारसिन नांगौ बेबायदिनो गामसा बा आर'नाइ सोङोब्ला जोङो एसे गुसेब जायगा बा बांद्राय गोलाव नङि बेफोरबायाददि जायगायावनो जायो आरो नोंथां। बिनिफ्राय जोङो ओ जिखौ बेसेबां सोंगोन बे जायगा खिनिखौ सुना लाग्रोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो थुखानानै लानाय समफ्लानि खुन्दुंखौ जोङो ओ फ्रेमाव सोनानै लानाय जायो आरो नोंथां औ बिनिफ्राय जोङो जखाखौ नायनानै ओ गन दोनानै लानाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो इयाव खुन्दुंखौ खानानै ओ बेबादिनो थांलाय फैलाय सोंनाय जायो आरो नोंथां ओ जेब्ला जोंना बियो सोंनाया जायो अब्ला जों बेखौ ओ बालेबजों जोङो जिनि महरखौ सोनानै लानाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो सोआव खायथानि मददजों खायनाय जायो आरो जोङो ओ जि सोंनाय खुन्दुं बिखौ खायथानि गुदुं सिङाव ओ रासोनि गुदुं सिङाव जोङो खायथानि मददजों बेखौ दोंसे दोंसे सोबोनाय जायो आरो नोंथां।
औ
फ्राय जोङो गान्दैयाव फाननानै लानाय जायो बिनिफ्राय जोङो ओम दखनानि जो ख्राखौ सिनायनो थाखाय जोङो बेबादिनो लेवा बा थुलुनसि बिलाइ बेफोरबायदिजोंनो जोङो गाब होनाय जायो आरो जाहाथे दाफुनाय समाव जोङो बबेसिम मोनोब्ला दखनाया गांसे जागोन बेखौ सिनायनो थाखाय।
औ
औ बिनि उनाव जोङो बेखौ गान्दैयाव फाननाय जायो आरो ओ खानजं बायजों खाननानै जाहाथे बियो जेथो जाया बेनि थाखायनि उनाव जोङो बिखौ सों खांनायनि उनाव जोङो ओ हिसानसालियाव लाबोनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोंहा हिसानसालियाव लाबोनानै नो खननाय जायो आरो नों थां ओ नोखौ जोंहा औवा हासुं बा लबनि जायखि जाया हासुं थानाय बेफोरबादि जों खनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा दानाय जायो आरो नोंथां हिसानखौ बेबादियैनो ओं आथिखालावथ जोङो अ जोंना गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोनाय मोनसे आगरफोर दङ जेरै फारौ मेगन ओ बैग्रि बिबार आगर ओ बेबादिनो गोदोनि समाव ओ माने जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ लेखायाव मोनबोदों आरो ना सानै बिब बिनानाव आसागि बैसागि बिसोरो ओ बबेथिंब्ला दाउ बिरलाङोब्ला बेखौ हरखाब नुनानै बेबायदिनो गावसिनि जियाव आगर एरखांनाय बेफोरबायदिखौ आरो नोंथां। ओ बिनिफ्राय जोङो सलफोरावबो खोनानो मोनबोदों आरो ओ गोदोनि दावहारु जोहोलावफोरा जोंनिया दावहा नांनो थाङोब्ला ओ हरसेनि समावनो आरनाइ फालि एरनानै हरनाय बेफोरबायदि खौ जोङो खोनानो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ
औ आथिखालाव जोङो दानाय दखनानिस्राय बायनाय दखनाखौ बांसिन गाननाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओम औ जोंनिया बेबादिनो दानायाव जोंनिया गोबाव सम लायो आरो खस्थबो जायो। बेबादिनो ओ दानाय दखनानिस्राय जोंनि बायनाय दखनानिस्राय जोंनिया दानाय दखनाया गाननो मोजांसिन जायो। ओ बायनाया जोंनिया बेबादिनो गोबा स्रों स्रों बेफोरबादि जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
औ बिनिफ्राय जोंहा ओ
दख'नाफोरखौ गावबा गाव फसायनाय खालारफोर थायो आरो बेबायदिनो। ओ जोंना बर'नि जि हाथासुनि हाबायाव गाननाय दख'ना थाव सि बेफोरखौबो जोङो न'आव दानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
औ बेबादिनो जोंनिथिंथ' ओ बेबायदिनो दख'नाफोरखौ न'आव बांसिन दानायखौ आङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
औ बेबायाददिनो जोंनिया ओ फिसाबाबो आर'नाइबाबो जि सोंनायनि आदबा एखेयानो आरो नोंथां। ओ नाथाय बिनि महराल'सो आलादा आलादा जायो आरो नोंथां।
औ औ
औ
बिदिनो जोंनिया बर' बर' सुबुंनि न'खर न'खर गाससिनावबो आगोलहाय हेसेन गंफा गंफा थाखायोमोन आरो बिदिनो जोङो दख'नाफोरजों अग्रंफोरखौहाय जोङो न'आवनो दानानै गाननायखौ नुनो मोनोमोनखौनो नुयो न'खर न'खर हेसेन दानो रोङै मानसिबो नुयो। बा दानिया बारा हेसेन दानो लोंनाय मानसि गैलिया।
औ ओ गोदोनि समाव ओ जि दानो रोङि मानसिखौ हाबा लायामोन बे बाथ्राखौ जोङो खोनानो मोन्दों आरो नाथाय आथिखालाव जोंनिया बेफोरबायदि गैलिया आरो।
औ
ओ गोदोनि समाव नायनो थाङोब्ला जि दानो रोंगौनाा रोङा बेफोरबायदिखौबो सोंनाय खौ जोङो मिथिनो मोन्दों आरो।
औ
औ
बिदिनो जोंनि अ औ
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ' जा सिगोन नामा जोंनिया समाबो जाबाय? खोनादोंना नोंथाङा? औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ